खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों। खुलुमबाय नोंथां। खोनादों ना नों
खोनादोंना?
औ खोनादों। खुलुमबाय नोंथां। खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा आंखौ?
खोनादों ना?
हेलौ औ खोनादों नोंथां। -रो नोंथां। खोनायाखै नामा नोंथांआ? खोनादोंना?
नोंथांनिखौ जेबो खोनायाखै।
ओ आं खोनादों नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
हेल'।
हेलौ नोंथां।
जेबो खोनायासै।
खोनाबायना?
हेल'।
हेल' नोंथां।
ह थ
ओ नोंथांजों दा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां। ओ दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जों ओ माइ
खेल' नथा
ओ माइखौ गायग्रोना लानो थाखाय अ जों माइखौ फोग्रोना लानाय जायो ओ फोखांनानै बिनि उनाव आरो जों खोथिया एसे गोजौयै गायजानाय जाब्लानो जों बेखौ फुनानै लाग्रोयो
-फांनिसिम
-नानै दुब्लियाव दै जमा खालामना लाग्रोनांगौ दै थायोब्लासो हाया गुरै जायो।
बोथोरनि बागै जोङो
नङा नङा होनब्ला नोंथां? ओ दैज्लां बोथोरावथ' बांसिनानो अखा हानाय जायो। बे अखानि दैखौनो जों ला खिनाय जायो आलिखौ मोजाङै खोनानै उम बेनि उनाव जों बा नांगोलजों हाल एवनाय जायो हाल एव खांना जों बे खोथिया फुनानै
ना
लानायखौ जों बे
दैज्लां बोथोर दा दैज्लां बोथोरनि बागै जोङो सावरायनि। दैज्लां बोथोरा मोनसे जोंनि मा होनो ओ दैज्लां बोथोरबो जोङो गरम बोथोर हिसाबै जोङो मोननो हायो दैज्लां बोथोराव गोलोमो आरो दैज्लांबोथो
गुबुन जायगायावहाय थाङोब्लाथाय ओ जोंहा हाजिरानि फै साखौ एसे बुरजासिन मोननाय जायो फास्सगाहाम मोननाय जायो ओ जोंनि ओनसोलाव रन्जित जोसा माइब्रा बायसमु खुरमा आरो गोदान माइ ओंखारनाय कथ रासि फसादतु रंग बन्धु बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो जोंना माइब्रा माइखौ फिथा जानाय जायो थावनि फिथा एन्था बेफोरखौ जों बानायना जानो हायो आरो ओ मा
जायगाफ्राव बेबायदिनो बांद्राय अखा हानायनि थाखाय गोबां हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ दैज्लां बोथोराव जोबोद ओ गरम बे गरम बोथोरनि थाखाय जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव जों बि फां सायाफ्राव जोङो जिरायो जिरायनानै जोङो बार लायो। आरो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ जों मोनजायो जेरै थाइजौ खान्थाल ओ बिदिनो लिसु लेथुखु बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ आनारस बेफोरफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव जों मोनजायो। नंगौ ना? औ आरो दैज्लां बोथोरनि फुंवाहा जोङो बिदिनो मा होनो जोंनि दुब्लि फोथारफ्राव
ओ नआव माइखौ लाबोनानै ओ लाबोयो बाव बाव माइखौ जोङो हा खांनानै बावखाजों बाननानै लाबोयो हौवा मानसिफोरा हानाय जायो आरो माइखौ बांसिन नाना आरो ओ
ओ बहल जिंखा जोगोनार खुमब्रा बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो मैगं मैगंफोरखो जोङो दैज्लां बोथोराव जों मोननो हायो आरो ना। दैज्लां बेखायनो जोङो दैज्लां बोथोरा गरमब्लाबो बे दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय गोनां।
फोराननानै बेखौ जों
औ। ओ आरो सान्दुङा बांद्राय दुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव जोबोद गरम ओ
जोंनि जानाय आदार उम बेखौनो जों ओ माइरंखौनो ओंखाम संनानै जानाय जायो।
जोंङो थायो आरोना।
आरो माइखौ सौनायवाय गुन्दै ओंखारो जोंहा बे गुन्दै ओ गारनायानो जोंनि न'आव फिसिनाय अखा बिनि
औ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोरावनो जोङो मावनाय जायो। आरो जोङो बे माइखो माइ आबादा जाबाय जों दै गैया
नानायावहाय जिगाब ओंखारो बे जिगाबानो जोंनि थाखाय बो मोजां मानोना
बे माइ आबादानो जोंनि साफ्रोम आबादारिथा आबादारिफोरनि थाखाय ओ जिउ रैखाथि होनो हायो आरो जोङो बे आबादखो जों माव थारनांगौ जायो जोंनि उदैनि थाखाय जोंनि थांना थानायनि थाखाय
थांना थानाय आदारनि थाखाय जोङो बे माइ आबादखो
ओ मोसौखौ जोंहा दैज्लां समावहाय जायगा मोना जायो
बिदिनो मा होनो आबादफोर मावो सोरबाया गावनि हा गैयाब्लाबो गुबुननि हाखोनो बेबायदि आदि खालामनानै
मोसौनो नआवनो गांसे हानानै होनांगौ जायो आरो बिलाइ बुथुमनानै होब्लाबो जायो आरो जिगाब होब्लानो जायो ओ दैज्लां समावहाय मैगंफोरखौ गायनाय जायो जिंखा मैगं पथल मैगं बेफोरखौनो जों गायनाय जायो ओ दैज्लां समाव सानदुं दुंब्लाथाय गरममा बारा जायो उ बांसिनानो सान्दुंबो दुंनाय जायो आरो दैज्लां समावहाय
ओ नंगौ नोंथां ओ
औ आं आरो थानो हायै बायदि मोननाय
नोंथांनिखौ आं जेबो खोनायासै आरोना दे बुंजागोन जेबो नंङा
औ नोंथां दा खोनाबायना नोंथांङा दैज्लां समाव ओ जों गरम बन्द मोनो ओ गरम बन्द होनाय जायो आरो स्कुल कलेजा गासैबो बन्द' दोनथ'नाय जायो दैज्लां समावहाय बे गरम बन्द'आव जोंना खस चि क्लासबो लानाय जायो आरो गासैबो बे गरम बन्द'आवहाय जोंहा गोजान गोजान जायगा बेरायना लानो थाखायबो मोजां जायो ओ जेरै जोंङो जागा गोजान जागा नु फेरिफोराव बेरायनो हायो जेरै जों दैज्लां बोथोराव सुखि दारागाव बेफोराव बो दुगैनो लांनाय जायो दैज्लां समाव जोंना दैया मोजां जायोना जों बेफोराव दुगैनो थांङो आरो शिलंफोराव बेबायदियै गोजान गोजान जायगायाव जों बेरायनो थांजायो बासफोरजों
दैज्लां बोथोराव जों न'खरफोराव थाइजौ खान्थाल लिसु लेथुखु फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंङो मोननो हायो जोंनि बारिफोराव
ओ गरम बन्द'आव जोंना स्कुल बन्द' थायो नालाय स्कुल खौथ' बन्द' खालामजाया नालाय बेखायनो दैज्लां समाव जोंङो बेरायनानै लानो हानाया मोजां आरो स्कुल बन्द' खालामालासे स्कुलाथ' बन्द' थाखायायोना बेखायनो दैज्लां समाव बेरायना लानांगौ जायो ओमबाना मोजांसिन जायो आरो
हेलौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां ओ आरो मास मोनसे बन्द' होयोना दैज्लां समावहाय ओ जों बे दैज्लां समाव जों फालौबो गायनाय जायो भिन्दि आरो थाइबें पथल जिंखा बायदिसिना मैगं गायनाय जायो
गैयाब्ला बिदिनो औवानि दालांफोर बानायनानै बारहोनाय बारनाय जायो
औ नोंथां
नंगौना
जोंना गरम बन्द'आवहाय अखायाबो बांसिन
औ दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय गोनांथार मोनसे बोथोर गोबां जायगायाव दैज्लां बोथोरब्लाबो ओ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि दैज्लां बोथोराव बेबायदि माने गोजा माने गोजांङो गोजांनायखौ मिथिनो मोनो जेरै अरुनाचल बायदि जायगायाव बेबायदि गोजां दैज्लां बोथोरब्लाबो गरम जाया
औ नोंथां!
नाथायब्ला जोंनि जायगायाव ओरैबायदि गरम जायो दैज्लां बोथोरनि समावनो। जोङो बिफां सायायाव थायाब्लानो जोंहा माने गोजोननाय गैया बेबायदि जों नुनो मोनो आरोना।
औ! दैज्लां समाव जोंहा ओ अखाया बां बायहायबाथाय जोंना जायगाफोरा लोमो आरो बांसिनानो बुहुद बुहुद गुवाहाटिफोराव जेरै बहाबा बहाबा जायगाफोराव बांसिन लोमनाय जायो जोंनि ओनसोलाव एसेबां दै लोमजासे अखा हानाय जाया आरो
बुंहरजागोन दे। नोंथाङा मा बुंनो सानो दैज्लां बोथोरनि बागै।
औ नोंथां! दैज्लां बोथोराथ' जोंना मोजाङानो मोजाङालाय। जों माइ साय गायनो मोनो माइ गायनानै फैसा खामायनो हायो। नांगौखिनिखौ जों बायनानै लानो हायो। बहि खिथा बेफोरखौ जों बायनानै लानो हायो। जोंनि थाखाय मोजां आरो जों जोंहा फरायनायफोरावबो हेफाजाब होनाय जायो जेरै जों माइ गायबाथाय फैसा मोनोना बे फैसाजोंनो जों बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै फुजाफोराव जों गस्ला बायनाय जायो।
औ!
आरो जोङो बे फैसाजोंनो बिजाबफोर नांगौबा बिजाबफोर बायनानै
दैज्लां बोथोराव जों गोबां बेबायदिनो मा होनो गुबुन गुबुन आबादफोर जों मावो। मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बानलुफोर गायो जोंनि दैज्लां बोथोरनि समाव बेबायदि गायग्रा बानलुफोरखौ जों गायो गोबां मैगंफोर दैज्लां बोथोरनि समाव जों मोननो हायो जेरै मा होनो
औ!
जिंखा बहल बिदिनो फान्थावफोर बेफोरबायदि मैगंफोरखौ दैज्लां बोथोरनि समाव जों मोननो हायो आरो ना ना मा बुङो नोंथाङालाय। नोंथाङाबो बुंहरजागोन दैज्लां बोथोरनि बागै। जों गोबां समाव दैज्लां बोथोरनि सान्दुंफोरखौ सहायनो हाया हाया मोनो। मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोरनि सान्दुंङा जोबोद गोसा।
औ नोंथां! नोंथां
बिदिब्ला जोङो दैज्लां बोथोरनि बागै जोङो गोबां नोंथांजों सावरायनानै जोबद आं गोजोननाय मोनदों। आरो दायो जोङो बे समाव समाबो जानानै फैबाय। जोङो जोंनि दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनायखौ एसेयावनो दोननोसै नामा नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ!